औ खोनादों नोंथां नोंथाङा माबोरै दं?
औ नोंथाङालाय माबोरै दं?
आंबो मोजाङैनो दं नोंथां। ओ नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय ओ नोंथांजों आङो बैसागुनि ओ फारसे सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां। बैसागु बै बैसागु होनबोलाथ' जोङो मोननै रोखोमै फालिनाय जायो जों बैसागुखौ जेरै मानसि बैसागुआ रो मोसौ बैसागु गिबि खेबावनो जोङो मो बैसागुखौ फालिग्रोनाय जायो आरो बेखौ जोङो बांसिन ओ बोसाग दाननि ओ बैसाग माने जोङो एप्रिल दाननि जिबा जिबायाव जोङो जिबा तारिगाव जोङो बांसिन फाल ओ फाल-फालिनाय जायो आरो बैसागुखौ आरो औ जोङो मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोनोब्ला जोंहा गिबि खेबावनो मोसौखौ जोङो थुख थुखैनो थाखाय थियारि खालामो आरो बेयाव गिबियावनो जोङो ओ गावबा गाव जों साखोन सिख खोन जाग्रोनांगोन औ आरो साखोन सिख नायनि उनाव जोङो मोसौखौ जोङो थुखैनो थाखाय बायदिसिना मैगं थाइगं फिसा फिसा हाना लानाय जायो आरो जेरै फान्थाव औ पानिलाउ हालदै दिग्लि लिथि पात, थाराय इदि बायदि सिना बिदि बिदि खाथुमो आरो जोङो बुथुमो आरो बेखौ मा ओ बेखौ माला जिरनो ओ माला सुनो थाखाय जोङो औवानि खाथि फिसा फिसा जिरना लानाय जायो आरो बेयाव जोङो बेखौ माला सुनानै जोङो मोसौनोबो गानहोयो आरो मोसौ गुलियावबो जोङो खाना दोनो आरो आरो मोसौनो जोङो ओ हा हांगार गोसोम जेरै खान्था खान्थानिफाय ओ खान्था खान्थानिफाय हल'नानै जोङो मोसौनो बेखौ हांगार फथा फोनना होयो आरो आरो बेखौ खामखांनायनि उनाव जों मोसौखो थुखैनो थाखाय ओ दैमा एबा फख्रि फारसेथिं लाना थाङो आरो आरो लाना थांखांनायनि उनाव जोङो मोसौ खौ थुखैहैयो आरो बै बै दिनखालि थुखै हैैनानै जों आरो बै दिनखालि जों मोसौ खौ उदाङै हेंगार ना होयो आरो बेलेग दिनावहा जोङो मोसौखौ जोङो दोन होनाय जायो नाथ थाय बै दिनखालि जोङो मोसौखौ उदाङै हेंगारना होयोहो होयो आरो मानोना बै दिन खा बै‌ दिनानो जाबाय मोसौनि सान आरो बेनि उनाव सौखौ मोनायाव खानो लाबोला जोङो मोसौनो थङा थङा लागायना होयो आरो बेनि उनाव ओ मोसौनि जा दिरुं दिरुं फागा होननाबो मिथियो आरो बे खौ जोङो गोदान होयो आरो सोलायनानै नाथाय मोसौ ओ ज बे जे मोसौया ना जेनेबाम जेबो बेमार आजार जाया बेनि थाखाय मोसौनो थङा अनुसारनानै आरो फागा गोदान होयो आरो आरो बेनि बेनि उनखालिनि दिननिफाय जोङो ओ एक थारिक जे एक थारिख खालि जोङो एक स' एकथा एकस' एकथा जोङो बायदिसिना बिलाइ मैगं खांथिंनानै गोख्खा गोख्खै जोङो खांथिं थांनानै संना जायो आरो। बेयाव जोङो खुंखा बिलाइ दिंखिया बिलाइ मान्दिया हेलांसि जि बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं खाथिं आरो एकस' एकथा बेखौ ओ‌ बे बेदरजों जायो नाथाय सोरहाबा ओरैनो गोजा एवनाबो जायो आरो ओ बे गावबा गावनि सोसो आरो आरो बेनि बेनि उन खालिनिफ्राय ओ मानसि बैसागु मानसि बैसागुखौ जोङो फालिनो गोनांबा गिबियावनो ओ जे साखोन सिखोन जाग्रोनानै जोङो गामिनि थामसालियाव ज' ज'यै बयबो गामि गंसेयै एबा रायजोयै थांनानै जोङो आफा इसोरनो जों आला रि बाथि लागायहैयो आरो आरो बिनि उनाव ओ जोङो गोदोरफोरनाव मान लायो आरो गोदोरफोरा उन्दैफोरनो बोर साबस्रियो आरो ओ बिनि उनाव जोङो ज' ज'नो जोङो मोसानो गामि बेलेग गामि फारसेथिं जोङो ओंखारलाङो आरो जे मोसानो एबा मागिनो ओंखारलाङो आरो जोङो आरो बेयाव गाननाय आइजोफोरनि जा हि जि जोम बे जि जोमानो जादों बर' आइजोनि ओ गाननाय दख'ना दख'नायाव जादों गोमो दखनाया जादों गोमो गाब आरो आर'नाइ फास्रा गोजा ब्लाउस गोजा आरो आरो हौवासाफोरना जादों गामसा गो गोथां आरो गिन्दि गस्ला आरो फास्रा ओ फास स्रा माने गो ओ बायदिसिना गाबनि फास्रा ला जायो आरो बि हौवासाफोरना बेखौ लानानै जोङो ओ बेलेग गामि फारसे मोसानाय बा मागिनो ओंखारलाङो आरो बेयाव लोगो जोङो दामग्रा दे देग्रा लाफायो आरो बे दामब्रु देग्रायानो जादों जे खाम जथा सिफुं सेरजा आरो औवाजों बानायनाय थर खा बेखौ लानानै जोङो ज' ज' मोसाहैयो आरो नोंथांमोननि ओनसोलावबो माबाय सा बैसागु फालियो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ ओ नों थाङा होननाय बायदिनो बिदिनो जोंनाबो ओ जे जोङो बैसागुखौ मोननै रोखोमै फालिनाय जायो मोनसेय मोखौ‌ बैसागु आरो मोनसेया मानसि बैसागु जोङो मोखौ बैसागु होनब्ला ओ जोङो मोखौखौ ओ थुखैनांगौ जायो बेयाव थुखैनायाव जोंनि जि साफा दुगैस्र' लोबस्र' जोङो साखोन सिखोन जाना थाग्रोयो बेनि उनाव जोङो मोखौखौ दुख खैनो थाखाय जा नांगौ बेसाद बेफोरखौ ओ लानाय जायो हानाय जायो जेरै जोङो खैनायाव फान्थाव, पानिलाव आरो हालदै हालदै गोथां थाराय दिगुलिथि बान आरो ओ बिदिनो जोङो बेफोरखौ लानाय जायो लोगोसेनो जोङो मोसौनो माला गानहोनो थाखाय औवाजों औवानि फिसा फिसा आरुं बानायनानै जोङो खाथि बानायनानै जोङो बेखौ माला महरै ओ बानायो बिदिनो जोङो मोसौखौ ओ ओम दैमा एबा हाख ख'राव जोङो मोसौखौ थुख खैनाय जायो लोगोसेनो थुखैखांनायनि उनाव जोङो मोसौखौ मोसौखौ थुखैनाय समाव जोंङो बेफोरखौ सारनानै होनांगौ आरो जोङो गोदो गोदायनि फ्रायनो बेफोरखौ खालामबोबाय ओ थानाय बा जोङो फोथायबोबाय थानाय मोसौनि मोनसे ओ खुगा मेथाइ दं बे मेथ थाइखौ जोङो रोजाबनानै मोसौखौ थुखैनाय जायो बे मेथाइआ ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बाबारै बायदि बेबायदि जोङो ओ मेथ मेथाइ खननाय जायो मोसौ थुखैनाआव। जोङो मोसौ थुखैखांनायनि उनाव जों मोसौखौ ओ-ओ हांगार। ओ साराम हांगारबा जायखिजाया हांगार। खौ जोङो थावजों जानाय थावजों लगायनानै जोङो बेखौ फोथा फोननाय जायो।
औ नंगौ।
बिदिनो जोङो ओ फोथा फोनखांनायनि उनाव जोङो मोसौनो फागाम। ओ मोसौखौ जा मो। मोसौ थुखैखांनायनि उनाव हाबा बावनाय जायो मोसौनो। बे फागाखौ जोङो ओ मोसौनो ओ बावो लोगोसेनो जोङो बे सानखालि जोङो मोसौखौ दुब्लियाव। मोसौखौ जों दुब्लियाव। उदाङै हेंगारना होनाय जायो।
औ नंगौ।
उम। बिदिनो जोंङो। मानसि बैसागु बुंब्ला लोगोसेनो जोङो ओ बै दिनखालि एक्स एकथा गोखा गोखै मैगं खांनानै जानाय जायो। जेरै फुंखा फाजि। थो हेलासि मान्दिया। आरो। बिदिनो बायदि-बायदि दिंखिया। बेफोरखौ जोङो जानाय जायो ओ लोगोसेयैनो जोङो। थालिर फस्ला बेफोरखौ जोंङो बेदरदोंबो जायो आरो लोगोसे जोंङो ओरैनो गोसोबायदि संनानैबो जाजायो।
औ नंगौ।
बिदिनो जोंङो आरो मानसि बैसागु होनब्लाथ जोंङो ओ मानसि बैसागुनि फास खालि बैसागुनि फास खालि जोंङो ओ गेदेर सुबुंफोरखौ जोंङो खुलुमो।
औ नंगौ।
उन्दैखौ जोंङो बिदिनो अनो। ओ बेबायदिनो आर। रोम जोंङो बैसागुआ स्नि सान थायो। बे स्न सानाव बै। नैथि थामथि साननिफ्राय जोंङो बैसागु मोसानाय जायो। बिदिनो जोंङो बैसागु मोसानायाव। ओ गोमो दखना ब्लाउस गोजा आरनाइ फालि। बिदि ओ फालि गोद जा आरो गोथां बेफोरखौ ला लानानै जोंङो मोसानाय जायो आरो हौवाफोरनि ओ गामसा गोथां आरो आर'नाइ औ गस्ला ओ गस्ला गेन्जि बा जायखि जाया गस्ला गुफुर बेफोरखौ फोर गाननाय जायो लोगोसेनो जोङो ओ खाम जथा सिफुं सेरजा आरो हारमनियाम आरो थरखा बेफोरखौ लानानै मोसानाय जायो। नाथाय ओ गोदो बेफोरखौ लानानै बांसिन मोसानाय जायोमोन नाथाय दानि दिनाव जोङो ओ बांसिनानो ओ केसेद बेबायदि जोङो जायो। जोङो बिदिनो नैथि सान बा थामथि साननिफ्राय जोङो गुबुन जायगायाव ओ माने बेलेग बेलेग गामियाव जोङो ओ मोसानोबा मागिनि थाखाय नाथाय आरो लास्ट खालि जोङो गामियाव मोसानाय जायो। बिदिनो जोङो मो नै ओ खाना जानाय जायो। ज' ज' खाना जानाय जायो।
औ जों जे मोसाना मोननाय जे गरसे गरनै सोरहाबा एसे माइरं आरो सोरहाबा एसे फैसा एबा रांखावरि हरो आरो। बेखौ जोङो बैसागुनि लास्ट खालि ज' ज' आबै आबौ आदा आब' फंबाय बिनानाव जों जयैनो लोगो नां नै जोङो औ खाना जायो आरो खाना एबा पार्टिबो बुङो आरो बेखौ। आरो औ नंगौ नोंथां नोंथां बिदिब्ला जोंनि समाबो जानोसै। बिथांजों रायलायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनिफ्राय आङो बायदिसिना मोनथिना मोनबाय बिदिबा नोंथां जोंनि रायलायनाय औ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दे नोंथां।
औ दे नोंथां गोजोनथों।